हेल'
औ खोनादों नोंथां।
सानजौफुनि गोजोन खुुमनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
आंबो नोंथांनिसिम गोजोन हामल्लायनाय बावहरबाय। बेनिफ्राय नोंथाङा दा मा खालामगासिनो
अ दाथ' आंथ' ओरैनो दों' दा ओरैनो माने दखान दखानाव थायो आरो नोंथां आंनि
आंबो दा मोजाङैनो दं दंनाया
अ ओंखाम जाबाय नोथाङा
एरैनो बेरायगासिनो न' खाथियावनो न'आवनो माने आं ओंखाम जाबायज आं जाबानो जायाखै
जाबाय जाबाय जाबाय जाबाय आंबो
बिदिबा दिनै माबानि सायाव रायज्लायगोन होननानै सानबाय ओ जुखा जुखामनि आबादनि सायाव
जुखाननि आबाद अ ओ दखाननि आबादखौथ' नोंथां। आं बेसे मिथिया नोंथाङानो फोरमायना होनांसिगोन आरो नोंथां।
अ जागोन जागोन माने बे एसे माने होननानैबो जायो बुंनाय जायो जुखामखौ गरम होननानैबो बुंनाय जायो जों जुखामखौ
खरं मा होनदों नोंथां
जुखाम जुखामखौ जों गरम होननानैबो बुंनाय जायो जोंनि औ जोंनि जायगायाव गरम होननानै बुङो माने
अ जोंनाव माखय होनो नोंथां
ओ अ अमाखै बुङो।
माखय ओम नोंथांमोना खालामो नामा जुखामनि आबाद
अ खालामदोंमोन बेबाराव खालामदोंमोन।
अ एसे फोरमायना हो होमबा नोंथां जुखाम आबादनि बागै
जुखामखौथ' जों गोबां गुबुन गुबुन खामानियाव बाहायनाय जायो ओ जेसेबां जानाय माने पाकेटनि जानाय फिथा दं।
उम
गथ'फ्रा जानाय जेरै सिप्स
उम ओ सिप्स
सिप्स माबा माबि बेफोर बानायनाया
उम नोंगौ नोंगौ नोंगोन नोंगोन बाहायो बाहायो
बेफोर जोबोर बेफोर बांसिन बाहायनाय बेफोरावनो बाहायनाय जायो आरो बेखायनो बेनि आबादा जोबोर गोनां होननानै बुंनाय आरि जायो जों सरासनस्रा बेखौ बांसिन बाहायनायानो जायो बुंनो थाङोब्ला
ओम नंगौ बाहायो
बेनिफ्राय जों जुखामखौ माबायदि गायो नोंथांनो एसे फोरमायनोसै आं
अ जुखामखो ओम फोरमायना हो नोंथां फोरमायना हो फाग गिबि माने गिबि फेस्टनिफ्राय एकदम लास्ट सिटेसालागै फोरमायना होबानो जाबाय नोंथाङा जु खामखौ बोरै गायो बारै फिथाइखौ बोरै माने मोजां फिथाइखौ बोरै मोनलायो मा खालामना मोनजायो बेनि बागै फोरमायना होबानो जाबाय नोंथां
औ नोंथां आं फोरमायनोसै नोंथांनो जुखामखौ गिबि गिबियावनो जोलैखो लाना फैग्रोयो दुकान बे जोलैया बायना लाबोनायनि उनाव जों माने गिबियावनो हाखौ जों एवस्राङो
अ ओम
जों बेखौ एसे गानै गाथामसो एवनानै जों बेखौ एसे समान खालामो आरो हाखौ
अ
माने फोनाय जायो आरो। बेगर सिरियालि माने एसे एसे माने
माने नोंथां फिथाइ जाग्राखौनो होना होयो आरो नोंथां
औ नाथाय बे जोलैखौ एसे गुबुन टाइपनि एसे मुलि माबाफोर होनानै
अ
माने बिखौ बायनानै लाबोयो आरो न'निखौ जोलै खालामा बारु मानोना एसे बेलेग जानोबो हागौ बेखायनो रिक्स लाया आरो थेवब्लाबो बिजों गायब्लाबो जायो जानायालाय थेवब्लाबो जों बायना लाबोनानै बांसिन खालामनाय जायो आरो।
अ बायना लाबोनानै खालामो आरो उम उम माने बेखो ओम बिराद प्रसेसिं प्रसेस खालामनायनि उनाव फैयो आरो बे ओ माने ओइ बायना लाबनाय जि जि फिथाइखो माने फैगोन बे माने प्रसेस जाना फैयो आरो प्रसेस खालामनांगौ जायो आरो नामा नोंथां?
प्रसेसथ' बेबायदि नङा एसे माने मोजाङै स्टर खालामना दोनो आरो माने गा ज्रि जायोब्ला बे माने दा बे औ जानाय जोलै माने जोलैखौ माबायदि इखो जोलै खालामो इखो मिथियोना मिथिया
जोलैखौ जोलैखौ माखयनि जोलैखौथ' बासि मिथिला नोंथाङानो फोरमायना होदो एसे
माने बे बे बोसोराव आबाद मावबाय आं आबाद मावबाय आरो आं लोगोआबो आबाद मावबाय हमना ला बे आबाद मावनायाव जाय हमना ला आंनि आबादा मोजांसिन जादों बे बोसोराव गेदेर गेदेर जादों बहुद मोजां जादों माने
उम
ए बिनि माबाफोरा देरनायफोरा गेदेर गेदेर जादों
अ गेदेर गेदेर जानाय आरो अ
अ माने बे कम्पानिफोरा आंनि खोब जालांगोन माने आंनि
अ
फिथाइफोरखौ बायना लांनानै बिसोर एक्सट्रा ज' मा खालामनानै बेखौ एसे मुलि होगोन माने हासारनि आरो माने जाहाथे बे बे एम्फौ एनलाफोरा नस्थ' खालामनो हाया। बेफोरखौ लाबोगोन माने बेफोरखौ
उम उम उम।
मा खालामनानै बेखौनो माने। बेखौ फाननायनि उन आरो गुबुन माबाफोरा जेरै जों जों बायदियैनो आबाद आबादारिफोरा बेखौ आरो लाबोनानै गायफिननाय जायो माने बिदिनो गरसे ग गरसे फोना होयो।
उम माने उम अ। माने कम्पानिफोरा बायना लांनानै मोजां मोजां माबाखौ बासिना लांनानै बिसोरो फाननानै गावसोर मुलाम्फा लायो आरो नोंथां इसोर ए गोबाङाव फानो आरो ना मा नोंथां
फैगोन एसे
अ
बेखौ फोनाय जायो फोनायनि उनाव बेखौ हायाव फोना होब्लानो बे साननैसो उनाव रज' लाङो माने ओमफ्राय बेयाव नांब्ला बेयाव हासार होनाय जायो
उम उम उम
एम्फौनि आसार
अ
ओमफ्राय जेखुनो देरबा ओमफ्राय दै एसे एसे होनाय जायो नाथाय दै बारा होब्ला थैलाङो
अ नंगौ नामा अ
बे बाराद्राय दै होयोब्ला थैलाङो बेखायनो मेनेज खालामनांगौ आरो एसे माने नायनांगौ मोजाङै जेरै बे बे बारावथ' जोंहानि माने मोननै बिघा गायदोंमोन। मोननैनि मोनसेया मोजां जाबाय मोनसेयाथ' बुरा गाज्रि जाजोब
अ गाज्रि जादों माने फिथाइआनो थ थायाखै नामा नोंथां
बेफोरबायदिबो नङा नोंथां माने दै दै जानानै थैलांजोब्बाय माने
अ माने रज'दियानो नोंथां
अ ओमफ्राय रज'दों रज'दोंमोन एसे गेदेरबो जादोंमोन गेदेर जानायनि दैया बुंजोबबाय माने दैया बुंजोबखांनानै बेयाव थैजोब्बाय गासैबो
अ दै बुंदों माने अखा हानानै नामा नोंथां
नंगौ नोंथां अखा हानानै दैया बुरजा जाबाय दा
होमबा नोंथां बेथ' बेथ' फोनायाव दाय गैया बे जा फाय नेसारनि मिथिंगानि दाय होनना बुंजायो आरो नोंथां
औ नोंथां बोथोरनि थाखाय जाबाय बे बेबायदिनो लस जाबाय आरो। नाथाय सि मोजाङैनो थांबाय बेबायदिनो बेनिफ्राय बे देरनायनि उनावबो एसे हाग्राफोरखौ जों साफा खालामनांगौ
अ
इ गाज्रि गाज्रि हाग्रा जाय जायफोरा बिनि माबा आदारफोरखौ बोना लागोन ना बेखायनो ओमफ्राय बासायनो थाखाय बे हाग्राफोरखौ जों बुखुना होनांगौ आरो
अ उम उम
गरम खन्थ मोजाङै साफायै लाखिनांगौ माने फिथाइखौ मोजां होनाङो आरो
नोंथांनि नोंथांनि नोंथांनि आवाजखौ मोजाङै खोनायाखै नोंथां नोंथाङा नेथ गैयै जायगायावदों जानांगौ नोंथाङा नेट गोनां जायगायाव थांनो हागोन नामा नोंथां?
अ फैदों नोंथां मोजांङै खोनादोंना दायो?
दा आंनिखो बोरै खोनादों नोंथां आंनिखो आंनि
नोंथांनिखौथ' पुरा मोजाङै खोनादों।
अ नोंथांनिखो गावस्रा गावस्राहां माने गेजेराव नांथा बिदि मोन दो आरो नोंथां माने खब्द' अ अ अ हेलौ हेलौ
दाथ' मोजां खोनादो नोंथां।
अ गो-खोनादो खोना अ हेलौ होननाय खेबसे नोंथाङा। हेलौ हेलौ होन , अ खोनादो खोनादो अ खोनादो नोंथां खोनादो।
उम नोंथां बेबायदिनो आरो औ बेनिफ्राय बे जे गेदेर जानायनि उनाव जों गेदेर जाब्ला बिथाइ थायोब्ला बिथाइ थायोब्लाबो बिथाइ थायनायनि इसे सिगाङाव जों मुलि होनांगौ माने। मानोना बिनो हासार हासार नांगौ जायोना। बिथाइ होनो थाखाय बे समाव होनांगौ आरो। बिनि उनाव जों आलोन लाबानो जाबाय आरो बिथाइ थायनायनि उनाव बिथाइया राब्ला बिथाइखौ खाब्ला खानानै जों न'आव लाबोनानै बेखौ मेचिनाव सोनानै साफा खालामनाय जायो आरो ओमफ्राय गर एक्सट्रा बेनिफ्राय जाय नाङि नाङि नाङि बेसादफोरा एक्सट्रा बेबायदि जालाङो आरो बेबायदिनो खेथिखौ खालामनाय जायो आरो।
उम मेचिनालाय उम औ मेचिन नालाय मा रोखोमनि जायो नोंथां न' न थायो न'आवनो दोंना बेलेगाव
माने जेरै जों माइ माइ नायोब्ला जेरै मेसि न बाहायनाय जायो माने गेदेर मोनसे ट्रेक्टराव अनथिं बोना लाबोनाय
अ ओइ अ अ ओइ माबाया ओइ जावखानाय हाया ओइ माने जा माबासोनानै जावखानाय फैनाया? बेखौ होन्द' इ-इदि इ-इदिनो जाय' माइरं बायदिनो जायो नामा नोंथां अ माइ बायदिनो जायो?
बेबायदिनो बेबायदिनो नंगौ नोंथां बेबायदिनो एसे नाथाय बे माइनिया एसे बेलेग जायो आरो बे एसे बेलेग जायो। नाथाय नुनायाव सेमानो माने नुनायाव सेमानो।
माने मेसिना बेलेग बेलेग जायो नामा नोंथां?
इसे बेलेग बारा नङा माने इसे दिडिफारेन्ट दं खालामनोबा खालामजायो नाथाय
नोङा माने नोंथां माइ माइ माइनियाव सोना होबाथाय जानाय नङा नामा नोंथां? ना
औ औ र र आं बिखौनो नंगौ नोंथां बेखौनो एसे मोजाङै बुंनो नागिरदों माने बेफोर एसे बेलेग बेलेग जायो नाथाय जों बेबायदिबो खालामनो हायो खालामब्ला नाथाय मोजां जाया बुस्थुआ। जेरै जों माइनियाव जुखामखौ सोयोब्ला जुखामा बारा साफा जायाबो जानो हागौ। जेरै जों जुखामनियाव माइखौ सोयोब्ला माइआ बारा मोजाङै फैयाबो जानो हागौ। गेब्लेलांनोबो हागौ माने मानोना एसे एसे बेलेग जायो बुस्थुआ। बारा नङा एसे डिफारेन्ट जायो बेनि थाखाय गासैबो गुबुन गुबुन जालाङो आरो। नोंथां बेनो बेनोसै आरो। नोंथाङा बुजिबायना आं बुंनायखौ?
उम नों-नोंथांदो रायलायना गोजोननाय थाबाय आरो जोबोत गियानि गियान गियान मोननो हाबाय आरो नोंथांनि बुजायनायदो।
नंगौ नोथां नंगौ आंबो जोबोद मोजां मोनबाय अ इयुनाव रायलायबावगोन नोंथांजों आंबो।
दोनथ'नोसै ओमबा नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां गोजोननाय थाबाय दे दे।
गो